औ नोंथां औ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
अ खबर मोजां ना नोंथाङा
औ खबराथ' दा मोजाङानो नोंथांनियालाय
औ आंनाबो थिगानो दङ दा ओ नोंथाङा फ्रिबा दसे?
औ फ्रि फ्रि दाथ' फ्रियनो दंथ'यो
औ अब्ला मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नङाम होनबा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बे टपिकखौनो आङो लानो सानदों माइ आबादनि सायाव सावरायनाय
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां दे
औ दा ओ माइ आबादखौ नोंथांनि ओनसोलाव माबोरैहाय मावनाय जायो। बेखौ ओ एसे फोरमायना होगोन नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां
औ
माइ माइ आबाद होननानै बुङोबा ओ जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि रोखोमाव मावो आं बेखौ एसे नोंथांनिसिम फोरमायनि
औ दा
ओ माइ आबाद होननानै बुङोबा ओ जोंनियाहाय गोदोनि समावथ' जोङो मा खालामोमोन मोसौजोंनो जोङो हालेवोमोन नङा होमबा ओ माइ आबाद गायनो थाखाय जोंनो हालेवनायानो गोनांथार दा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनिया मा खालामनाय जायो थियावहाय जोंनिया माइजलि नङा होमबा नोंथां माइजलि दिरुननाय जायो। जोङो माइनिफ्राय जोङो सालिख'नानै जाय गुथिया गोग्गो मानेबा रज'गोन नङाबा गाजा हरनो हागोन बै गुथिखौ जोङो सायख'नानै जों लानाय जायो। सायख'खांनायनि उनावहाय सालिफ'नानै सायख'खांनायनि उनावहाय जोंना मा खालामगोन अबेबा मोनसे फाथोनि बस्था बा टयला होननानै बुङोना बै बस्थायाव सोनानै जोङो मा खालामनाय जायो जोङो साननै बा सानथामनि थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोनो दा जेब्ला गाजा बेरहां जागोन अब्ला जों बेखौ बोखाङो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा खालामनाय जायो जा जायगायाव जोंना खोथिया फोगोन नङा होमबा नोंथां जा जायगायाव जोंना खोथिया फोगोन बेखौ जोङो दोखो दोखो जोङो हालेवनानै लायो गोदोनि समावहाय जोङो हालेवनाय होननानै बुङोबा जोङो मा खालामोमोन मोसौजोंनो हालेवोमोन दाबो गोबां जायगायाव जों नुयो खिन्थु बाङाय बिबां माने बाङाय बिबाङाव जों नुनो मोनसै जे दानि जुगावहाय मा खालामो माने मोसौजों खम बिबाङावनो हालेवो दानि जुगावहाय गोदान टेक्नलजि हिसाबै जोंना थेक ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरानो जोंनिया मा खालामनाय जायो हालेवनाय जायो जेखियानो जादोला जोंनिया हालेवनानै लागोन बेखौहाय हालेवनानै जोङो हाग्राखौ फेसेवनानै लाबाय दुफु दुफु खालामनानै लाबाय
हालेवखांनानै जोङो हाखौ समान खालामखांनायनि उनावहाय सानसे बा साननै नङा होमबा सानसे बा साननै बेनि गेजेराव जों मा खालामनाय जायो बै सोमनानै दोननाय सोमनानै दोननाय जेनाखि माइज्लि बै माइज्लिखौ जों मा खालामो बेयावहाय जोङो खेरखा बा माबा मोनसे खादायाव लानानै जोङो फ्रि फ्रि जों सारनानै होयो जायखौ जोङो बुङो माने फोनाय नङा होमबा दा जोङो होखांनायनि उनावहाय जों बेखौहाय गोजौ खालामनो थाखाय बा रज होनो थाखाय जोंनिया गो माखासे सम दोननाय जायो जेरखम सेर दान बा से दान खावसे सान बेबायदि जों दोननाय जायो दा बेखौ दोननाय समावनो जोङो मा खालामो जों जा जायगायाव माइ आबादखौ मावगोन नङा होमबा सोरबाया मोसौजों सोरबाया थेक्टरजों बेखौ मा खालामनाय जायो हालेवनाय जायो दा मोसौजों हालेवनायनि सोमोन्दै आं एसे खोन्थानोसै गिबि हालेवनायखौ जोंनिया मा बुंनाय जायो खाहरायनाय होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा जोङो ओ दुब्लिखौ जोङो गिबि हालेवनायखौ जोङो खारायनाय होन बुङो मोसौजों जोङो हालेवनानै सोरनावबा हालिसे सोरनावबा हालिनै थायो नङा होमबा बै मोसौजों जोङो हालैवो नानै मा खालामगोरो दुब्रिखौ जोङो एवख्रांनानै लागोरो माने जोङो बेखौ खाहरायनानै लाग्रोयो आरोखि खारायखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव दै सोगोन माखासे हाग्रा फोरा सेवनायनि थाखाय हाग्रा सेवखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मा खालामगोन नैथि नैथि समनि थाखाय जोङो बेखौ खौ हालेवनाय जायो जायखौ जोङो सामार होनाय होननानै बुङो सामार होनाय सामार होनाय समावहाय जोङो सामार होखांनानै नैथि खेब हालेवखांनानै जोङो जायनाखि आलि थायो नङा होमबा दै लाखिनो थाखाय एबा दै जगायनो थाखाय आबादनि थाखाय दै लाखिनो थाखाय जोंना आलि थायो नङा होमा बै आलियाव थानाय माखासे हाग्राफोरखौहाय जोङो फोसाबनानै लायो जायखौ जोङो बर रावावहाय माने आलि दाननाय होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां आलि दाननाय होननानै बुङो जोङो आलिखौ मोजाङै फोसाबनानै बा आलि दाननानै जों लाग्रोनाय जायो दा आलि दाननानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो थामथि खेब हालेवनाय जायो जोंनियाव थामथिखे हालेवनायखौ जोंनिया मा होननानै बुङो बर होनाय होननानै बुङो बर होनाय जेब्ला जोङो बर होगोन बा थामथि खेब हालेवनाय लोगो लोगो जोंनिया मा खालामनाय जायो नायनो थाङोबा जोंना आलि जायनाखि जों दाननानै लादों नङा होमबा बा फोसाबनानै लादों बै आलिखौ जोङो गोदानै जों फोनाय जायो माने मा होनो खोनाय जायो जों आलि थांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो ब्रैथि खेब जायखौ जोङो बर रावावहाय फोमोननाय होननानै बुङो बैखौ फोमोननानै जोङो मा खालामगोन जोंनाव जे ओ जानोखि फोनानै दोननाय खोथिया नङा होमबा बा माइज्लि बै माइज्लिखौ जोङो गामिनिफ्राय माखासे सुबुं बा नखरनि माखासे सुबुङा ज लोगो नांनानै जों बेखौ गायनो थाखाय मा खालामनाय जायो जों बेखौ फुनाय जायो जायखौ जों बुंङो खोथिया फुनाय नंङा होमबा खोथिया फुखांनानै जोंङो बेखौ जा जायगायाव गायगोन बेखौ मुथा मुथा खानानै जोंङो बा दांग्रि होननानै बुंङो जेरेखमनाा दांग्रि दांग्रिसे दांग्रिनै बेखौ जों लानानै थांनानै जों मा खालामबाय जायो दुब्लिबारियाव जाय माइखौ गायनो थाखाय जों हाखौ फोमोनाय जादों बै हायावहाय जोंङो संसे संनै जों बेबायदि थुनानै मा खालामनाय जायो जों माइक गायनाय जायो आरोखि बेबायदि आरो खिन्थु दानि जुगाव आं नुनो मोनदों गोदोनि समावथ' बेबायदि मावोमोन दाबो जोंङो गोबां जायगायावहाय जा जायगायावहाय माने मोसौजों हालेवनाय जायो बेबायदि जायगायावहाय जों मा नुबोयो बेबायदि गायनायखौ जों नुयो नुयो आरोखि खिन्थु दानि जायनाखि गोनोखोआरि जुग बा जोंनि जानोखि दानि समावहाय जों मा खालामो ट्रेक्टरजों हालिव नंङा होनबा ट्रेर ट्रेक्टरजों हालव दा ट्रेक्टरजों हालेवनाय लोगो लोगो जोंनिया मा जायो खनसे हालेवनाय लोगो लोगो जोंनिया मोसौजों खननै हालेवनाय बायदि जोंना हाया दुफु दुफु जायो नंङा होमबा नोंथां दा गोबां जों जायगायाव जों नुबोदों ट्रेक्टरजों जायाखि हालेवनाय हा बै हाखौ मा खालामो बिदि खनब्रै खनबा बा खनथाम बेबायदि हालेवनायखौ जों नुबोआखै खनसे हालेवखांनायनि उनावहाय नैथि खेब जेब्ला हालेवगोन अब्लानो जों गायनायखौ माने जों नुबोनो मोननाय जादों आरोखि दा माइ होननानै गुब माइआबो गोबां रोखोमनि माइ दंङ जेरेखम जोंनि जायगायावहाय दा मा खालामनाय जायो बांसिन रनजित होननानै बुंङो जानाखि माइखौहाय जोंनियाव बांसिन गायनाय जायो गोदोनि समाव मा खालामोमोन माइब्रा नंङा होमबा जोसा बेजों लोगोसे आसु बेजों लोगोसे गोबां बिबांनि बायदि बायदि रोखोमनि माइखौहाय माइ गोसोम बेफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि दा खिन्थु बोथोर सोलायनायजों लोगोसे बा जोंनि जायगायाव बेहाय हानि जानखि रासायनारि बेसादफोरखौ बाहायनायनि जाहोनावहाय बैफोर माइफोरखौहाय गायोबा माने गोबां बिबांङावहाय जोंङो आबादखौ दिखांनो हायिलाय जों मा खालामनाय जायो दानि जायनाखि गोदान गोदान माइ आबाद जेरखम जों बुंनो थाङोबा दिनै जिर' बेजों लोगोसे जोंङो बुहुत बायदि बायदि माइखौहाय जों मा खालामो गोनोखोआरि बा जोंनि जायनाखि टेक्नललिजों जों दा मावनाय जायो जेरखम जोंङो नांगौनि बारा जोंङो आबाद दैखांनो थाखाय जों मा खालामनाय जायो हासारजों होनाय जायो नंङा होमबा गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन हासारखौ जोंङो गोबोरखि हासार जों होयोमोन खिन्थु दानि जुगावहाय जों मा खालामसै माने जोंङो सुपार पटास बेजों लोगोसे इउरिया बायदि बायदिखौ जों होनाय खौ नुनो मोनसै आरोखि बेबायदि आरो दा नोंथांनि जायगायाव माबायदि आबाद मावनाय जायो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ आरो औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो होनजायो जेनेबा बिथांङा जेरैबायदि बुंलांदों बेबायदिनो गोरोबनायानो जेरैबायदि माइ आबादखौ मावगोन बै जायगाया जोंहा गाहाय एसे दहला माने दै थानाय जायोबा मोजां आरो जाय जायगायाव जोंङो दै थायो बेयावसो जोंङो मा खालामगोन दै थायाब्लाबो जेनेबा बहानिफ्रायबा जोंङो दंग'फोरजों नालाफोरजों दै लाबोनो हानाय सुबिदा थायोब्ला जोंहा मा माइआ बांसिन मोजांसिन जासिनो आरो दा बैबायदि ओनसोलाव बे जेनेबा बैबायदि जायगायावहाय बैबायदि दुब्लियाव जोङो माइखौ साबसिनै मोनो मानो होनोबा जोङो माइनि मेन गोनांथियानो मा जोंना मा दै नांगौ दै नङाबा जों जोङो माइखौ बायनो हाया दा बेनिखायनो जोङो दैनि सुबिदाखौ जोङो खालामग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो जेराव हाया बोरि अखा हाबाबो दै थाया बेबायदि जायगायाव जोङो मा खालामो आरो जुदि ओ दै नाला दंग'फोरबो गैयाब्ला मा खालामो ओ दानि जुगाव जोङो नुसै ओ बयेरिं गायनानै दै बोखोनानै दै सारनाय दा बेबायदि सुबिदाखौ जोङो ओ गिबियावनो खालामग्रोनानै लानांगौ जायो बेनिफ्राय जायहा दंग' दङ नाला दङ बिस्रा दंग'जों फोसाबनानै दै लाबोनायनि सुबिदाखौ जोङो खालामग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो मा खालामगोन ओ खोथिया फोनाय खोथियाखौ जोङो ओ सिगाङाव गिबियावनो फोनानै लाग्रोनाय जायो। खोथियाखौ जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों ओ गिबियावनो जोङो मा खालामगोन ओ माइज्लि जोङो थिनानै दोनखानाय जायो। ओ
थांनाय बोसोर एबा सिगां बोसोराव जेरैबायदि मावदोंमोन बै माइ मोननायनि ओंखायनो जोङो खायसे मानसिया मा खालामो मोजाङैहाय जावनानै बेनिफ्राय गुग्ला गुग्लाफोरखौ जावनानै मोजां र रग' रग' जायफोरखौ जायफोरा माने फैयोब्ला मोजाङै रज'गोन बेफोरखौ आलदा मोनसे बस्थाफ्राव सोनानै दोनखानाय जायो मोजाङै फोराननानै जाहाथे बियो गामाया माने गामा ब्ला माइया माने रज'नो नागिरा बेनिखायनो मोजाङै फोराननानै बस्थायाव सोनानै दोननाय जायो बस्थायाव सोखा-सोनानै दोननानै जेब्लानाखि जाय बोसोराव जोङो बे माइखौ फोगोन बे बोसोराव ओ बस्था याव जेरैबायदि सोनानै दोनदों बेखौ जोङो ओ माबायाव दैयाव जोङो ओ फुख्रि नङाबा बहाबा मोनसे ओ दै थानाय जायगायाव जोङो सोमनानै दोननाय जायो हरनै बा हरथामनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै बोरियाव दै सरदनानै जेनोखि गाजा एसे एसे मा होनगोन बेखौ मेगन बायदि दि ओंखारो बै समसिम जोङो मा खालामनाय जायो बोरियाव बिदिनो ओ बहाबाफोर लांदां जायगायाव एसे एनै फेनलानानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय फेनलानानै दोननानै जोङो मा खालामो ओ थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइ बेफोरबायदि जोङो खोबनानै दोननाय जायो खोबनानै दोननायनि उनाव ओ हारसिंनो बेरसिगोन जेब्लानाखि ओ जाय दिनखालि जोङो खोथियाखौ फोगोन खोथिया फोनायनि सिगां जों मा खालामो हाखौ जाय जायगायाव जों खोथियाखौ फोगोन बै जायगानि खौ जोङो मोजाङै दै सोनानै दुफु दुफु हालेवनानै हाब्रु मोजां खालामनानै जेराव ओ हाग्रा रज'यैबायायदि मोजां हालेवनानै जोङो दोनखानाय जायो बिनि उनाव जोङो जै दिनखालि खोथियाखौ फोगोन ओइ दिनखालि नङाब्ला सानसे सिगां जोङो खनसे मोजां हालेवनानै हाखौ मोजां समान खालामनाय जायो बेनिफ्राय ओ अखा हायोब्ला जोङो दैया थांनायनि थाखाय साइडआव थांनायनि थाखाय बे माग ओ बे आलि जिं जिं जोङो मा खालामो एसे एसे हाखर खालामनानै दैया जाहाथे बाहेरायाव थांनो हायो नङाबा दैया बे साइदाव थानो हायो बेनि थाखाय जोङो एसे हाखर बायदि खालामनानै लानाय जायो मानो होनोबा अखा जुदि बारा हानानै ओ दैया बे माइ एबा माइज्लि फोनायाव जुदि दैया बुंनानै थायोबा मा ओ बियो माइज्लिया रज'नो नागिरा बेनि थाखाय ओंखायनो जोङो मा खालामो ओ साइड साइडआव बिदि दै थ थांग्रा जोङो लामा खालामनानै लायो बेनिफ्राय मोजाङै फोनानै जोङो बेखौ ओ देर मास मास मोनसे आदा खावसे बेफोरबायदि दोननानै जोङो मा खालामो बेखौ फुनाय जायो। गायनो थाखाय।
नंगौ।
ओ बेनि उनाव जोङो मा खालाम गोन ओ माइखौ ओ बिदिनो मोजाङै हालेवग्रोनानै लानानै ओ खनब्रै सोरबा खनबा बेसिमहालागै जोंहा हालेवनानै जिथुनाखि ओ जाय सम सिमहालागै माने हाया मोजाङै गायजानाय हाग्रा रजयै बायदि मोजाङै हालेवनानै जोङो मा खालामो माइखौ गायनाय जायो बेनिफ्राय ओ जोंहा मोनसे गोनां माबाया मा माइ गायनायाव ओ दैबा दैबा होननाय जोङो दैबाखौ मोजाङै खालामनानै लानांगौ गोनां जायो मानो होनोबा बे दैमानि ओ दारैसो जोंहा दैया मोनसे दब्लायनिफ्राय मोनसे दब्लायाव बिदिनो लासै लासै लासै लासै बारलांबाय थायो आरो मानो होनोबा जोंहा दै नांगौ नालाय बेनिखायनो ओ दैनि सुबिदाखौ जोङो मोजां खालामग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जेब्ला गायखांगोन